नोंथां, ओं गोजोन मोनाबिलि, नोंथां ओं आं नोंथांजोंहाय जोंनि बर' समाजावहाय औवाखौहाय मा मायाव हाबायाव बाहायो बेनि बागै सावरायनो सादोंमोन, सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ औ औ औवाया जाहैबाय जों ए सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय मोनसे मुआ ए बा बेसादानो होनजाबाय औवाया मोनसे नोलो हारिनि बिफां आरोना गान-गान्थि गान्थि दालाय दालाय थायो ओमफ्राय औवाया जिनिफ्राय जि
नै मुनिफ्राय बेफ्राय नैजिबा मुसिम लावो आरो माने गोलावा गोजौ जायो आरो ओ बिफा बिलाया फिसा फिसा आरो थुुबजा जायो खायसे औवाया गिदिर आरो खायसे फिसा खायसे थुब सुबा थायो आरो औवा औवाया मेवाइबो ओंखारो। औवायाबो दङ औवा बुरखा औवा थेरे बिदि आलादा आलादा थायो आरोना नोंथां। औवानि थिलिनि थाखाय गुदुं हा हादराव औवाया जायोनो जोंनि आसामनि हाग्रा बंग्रायाबो औवाया औवाखौनो मोनो। ओ मोननायनि आ जोंनि गामिफ्रा औवानि बारिखौसो बिदि नुनो थाङो आ रो माने जोंनि गामिफ्राव दालाय औवाया मेरला नुनो मोनो ना, बागान बयनिावबो न'खर न'खर ना नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ औवाखौ मानसिफोरा जे जे गासिबो हाबायावनो नांगौ जायो। जेरै आइजें आइला हेबनायनिफ्राय न' बां लुनाय हौवा नङाब्लानो जाया नङा दे नोंथां। सिगांनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जेरै गथ' जोनोम जाजे सासे गथ'आ जोनोम जाजेनबा बेनि उ थुमै हानो थाखाय आ औवानि टिउबवेल जों बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जों बे गथ' जोनोम जाजेननाय खौ संग्राय, संग्रायाव फुथु जेननो जायो बेबो औवाजोंनो बानायनाय। बिनि अनगायै जों जेब्ला थैनानै थाङो ओ अब्ला बे औवाजोंनो बानायनाय माखासे अ अ दाह्रा आरो औवानि माखासे थ' बेफोरो सायाव हमनानै दोनहैयो। ओ थिखांनानै लानानै थाङा आरो बेनि अनगायैबो जों हाबाफोराव ओ माबा मोनसे माबाफोर जायोबा हाबाफारिफोर जायोबा जेरै साइ-साइनासालि लुनो थाखाय औवानि माखासे आ म औवाखौनो माखासे दान्दा खानानै बेनि सायाव प्लास्टिकफोरबो सोंनाय जायो। बेनि अनगायै जोंनि संनाय खावनायाव बाहायनाय जेरै औवानि माखासे मुवाफोरखौ जों बाहायो जेरै आ ओंखाम एरख'नो थाखाय जोङो खादौखौ बाहायो। बेनि अनगायैबो जोङो अओंख्रि साग्लिनो थाखाय जोङो दालि खाथा बाहायो। ओं मैगं लानो थाखाय जों मैगं खादा बिदिनो गोबां बाहायो आरो। ओ दिनै बिदिनो जिनिसफोर दोननो थाखायबो जोङो औवानि बानायो। सिगां समाव औवानिनो बिसिनाफोरबो बानायनानै थायोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि जेनै मावनाय दांनायाव बाहायनो थाखाय जेरै संग्राय सानद्रि सानदाङा बेफोरखौ जोङो माइरं दांनो माइ जावनो थाखाय जोङो बाहायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बेनो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ जोंनि नांगौ जिउआव बाहायनाय जेरै नाफोर हमनो थाखाय जोङो माखासे औवानि जों बानायनाय माखासे मुवाफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो जेरै जेखाइ खबाइ संग्राय सान्द्रि
औ
बायदिफोरखौहाय जोङो बाहायनाय बाहा बानायोमोन आरोना बेनि गेजेरजों जोङो नाफोर हमोमोन जेरै जोंनि जि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों जानो थाखाय जोङो बाहायोमोन। बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ सिगां समाव जोंनियाव औवा न'फोराहाय जोङो बांसिन औवाजों बानायनाय जायोमोन जेरै ओ थुरि जेरै मा-बान-बादालि बायदिसिनाफोरखौ औवाजोंनो खानाय जायोमोन आरो औवाजोंनो इन्जुरु लुनानै न'फोरखौ हाजों लेरनानै जोङो थायोमोन बेनि अनगायैबो जोङो सिगां समाव दालांफोर ब दैमाफोर बारनो थाखाय जोंबो औवाजों माखासे दालां फोरबो बानायोमोन आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोना
औ बेनि अनगायैबो जोङो औवाफोरखौ जोङो जोंनि नांगौ जानायाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै आबाद मावनायफ्राव होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंनो हायो जेरै मै हालेवनो थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायनाय जेरै मै मै दांगुर लावथि जुंगाल बायदिनाफोरखौहाय जोङो औवानिजोंनो बानाय
औ
बेनि अनगायैबो दंबावो जोङो जेरै आबादफोर मावनायाव बेरा होनो थाखाय मोसौफोर जायोना बेनिफ्राय होबथानो थाखाय जों औवाजोंनो बानाय बेरा होयो आरो मैगं थाइगै मैगं गायनायाव जारला होनो थाखायबो जोङो औवाखौनो बाहायो आरो
औ खोनादों नोंथां
जेरै माइ मारा खायनो थाखाय औवाजों बानायनाय सुकेन बेफोरजों जोङो खायो आर ना बिदिनो जोङो न' औवाफोरखौहाय जेरै गारजानाय बेफोर बेरा बायदिसिना होनायफोरखौ बुरै लाङोबा जेनेबा बेराखौ बोखारांनानै दोनोबा जोङो बेनि गेजेरजों होनो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनायावबो अन सरनो थाखाय बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ धोरोमाव बाहायनाय नुनो मोनबाय जेरै बाथौनि बेरा हेबनाय सिंनि बेरा आरो साहा बायेरायावबो बेरहेबो आरो औवाजोंनो बानायनाय जेरै जोंनि बैसागु जेरै खेराइ बायदिसिनाव जेर फा बाहायोना जेरै सिफुं बेफोरखौबो जोङो औवानि गेजेरजों बाहायो बानायनो हायो बेनि अनगायैबो आङो बुंनो सानबावदों औवानि गेजेरजों जों दा लेखा जे फरायो बिनि औवानि गेजेरजोंनो जोङो बानायनानै दिहुननानै दिहुननो दिहुनदों आरो ना नोंथाङाबो जोंनि बर' समाजाव बाहायनाय औवाफोरनि बुंनो नङाबा माबाफोर बुंनो सानदों नामा
अ औ आङो दा नोंथांजों माखासे खोथाखौ सावरायनो सानदों दा नोंथाथ' औमानि सोमोन्दै बुंलांखाबायनाा नोंथां आं दा माखासे जोंनि बे बर' समाजाव जोंङनि लाइमोनफोरा। खायफा गासिबो नङा बा माखासे लाइमोनफोरा से गाज्रि लामायाव थांगासिनो दङना। बेफोरो मानि थाखाय? बे जादों आं बेखौ नोंथांहाय सावरायनोसोममोन आं दा लाइमोनफोरा जोंनिया मा होनो गाज्रि लामाजों थांनाया न गुबै जाहोनानो मा जागासिनो दङ दा सोलोंथाइनि आंखालनि थाखाय नङा होमबा? आथिखालाव जे नैबे सोलोंथाइनि मुगायाव बे दानि जोंनि समाजाथ' मा गोरों गोरों समाज नङा होमबा दा गोरोंनि मुगा बयबो गावजों गाव बादायलायनाय मुगा बे मोनसे बादायलायनाय मुगायाव दा जोङो सोलोंथायाइयाव मा मानि थाखाय जानानै दं खायसे खम जानायनि थाखाय दंना सोलोंथाइनि आंखालावनो बेफोर जायो आरो दा सिगांग्रो जोङो मा खालामनांगोन मोनसे गोग्गो सोलोंथाइया जों बयनियावबो थाग्रोनांगोन दा सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन जोङो मा बैफोर गाज्रिनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। आरो गोबां लाइमोन दङ जेरैहाय बेबायाददि गाज्रि लामा निसा बाहायनायफोरजों मा बेबायदिनो गाज्रियाव थांगासिनो दं लामायाव नङ होनबा? निसा बाहायनानै मबाइलनि बांद्राय हुदा खालामनाय बेफोरजोंनो आरो मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर गाैबो मा जायो सोलोंथाइनि आंखालाव आरो मा माखासे मबाइलनि थाखाय जायो नङा हबा? दा उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो मा माखासे मबाइलनि मबाइलनि मा हुदा जाबाय बेहा ना? आरोबाव मा बेनावहाय थोजासे सोलोंथाइ गैया? बिनि थाखायनो मा सासे उन्दै हिनजावसाया मा बैसो जायै समावनो मा बियो हाबा जानाय जायो? आरो बेयो मानि थाखाय जादों होनबा? बे बिनियावहाय मा बे लाइमोन समानोथ' मोनसे बारहुंखाजों समान सम नङा होमबा नोंथां दा बे लाइमोन समावहायबो सासे ओ हिनजावसायानो जा बा हौवासायानो जा बेयो बे समावहाय गावखौहाय मोजाङै हमथानो हायाब्ला? सामलायनो रोङाबा बेयो मा? गावनो गाव मा गावनि इयुनखौ जानानै लागोन आरो नङा होमबा। दा बे गावनि इयुन दानाय समावनो जुदि सासे लाइमोना बेबायदि गावनि जिउखौहाय फोजोबनानै लायोब्ला माखासे जेरैहाय सोलोंथाइफोरनिफ्राय गोजान जायोब्ला उन्दै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला अब्ला जोंनि बे समाजा मोब्रै जौगागोन ना मोनसे समाजा जौगायोबासो मोनसे हारिया जौगागोन? मोनसे हारिया जगायोब्लासो जोंनि माखासे गाससिबो मोनसे हादरानो बा जायखिायानो द जौगागोन नङा होमबा? दा बिनि ओ सिगांग्रोमा माखासे लाइमोनफोर जेरै निस जोंहाय बेबायदिनो गावखौहाय ओ खोमानानै लागासिनो दं। जिउखौ हाय बा गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामनानै लागासिनो दं। बेफोरो मानि थाखाय जादों होनबा सिगाङाव जोङो मा जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा न'खरनि सुबुंफ्रा गामिनि सुबुंफ्रा बे माने सासे मानसिखौहाय सुबुंखौ लाइमोनखौहाय मा? जोङो बबेयाव थांदों बबेयाव मा खालामदों? बेफोरखौहाय माबायदि लोगोजों लोगो जादों? बेफोरखौ जोङो सिगांद्र मा मोजाङै नोजोर होनांगोन आरो बेफोर गासिखौबो जोङो बे गथ'खौहाय मोजां गाज्रि गथ'आ न'आवहाय मोनानाय सिगां फैयोना फैया? जेन'बा बेबायदि थायो ना खायसे जेरैहाय न' न'आवहाय हाबनो जोंङहा समखौ सम मथे बेफोरखौहाय जोंनि बिमा बिफाया दायथ' लानांगोन। जे मा फिसाया गावनि फिसाया मानि थाखायहाय न'आव हाबनाया एथ'ग्राब माने गोबाव जाखो बा लेट जादों? बेखौहाय बे गथ'नावहाय जोङो बिमा बिफाया मा सोंनानै लानांगोन आरो दा ओ जेब्ला गथ'आ बेफोरो फिननायफोरखौ मोजाङै होआखै अब्ला साननानै लादोंमोन बे गथ'आ मा मोनसे गाज्रि लामायाव थांगासिनो दं आरो। दा सानफ्रामबो सानफ्रामबो बेबायदि खालामनाय थायो थासेयावबो बिमा बिफाया मा मोजाङै दाय गथ' लाया गथ'आ बहा थांदों बहा मा खालामदों मा जादों मा लोंदों। बेफोरखौहाय मा दायथ' लायाबानो मा बेयो लासै लासै बिनि मा? गाज्रि हुदाया बारा जालांनानै इयुनावबा बियो मोनसे गाज्रि महर लाहैगोन आरो। दा बेफोरखौहाय जोंनि न'खरनि मेन बिमा बिफायानोामा? दायथ' लानांगोन आरो गथ'आ मा खालामदों? हरफ्रावहाय लेखा फरायदोंना फरायाखै आरो टाइम मथे फरायदों फराया माबा लेखा फरायनायनि मुङाव बे गथ'आ उन्दुनानैसो दङ नामा बा मबाइल नायनायावसो बेयो समखौ आद्रि खालामगासिनो दं नामा बेफोरखौहाय सिगांग्रोन बिमा बिफायनो नोजोर होनांगोन आरो। दा बिमा बिफाजों लोगोसे माखासे गामिनि सुबुंफोर समाजनि लेखा गोरों सुबुंफोर आरो फोरोंगिरिफोराबो मा गथ'खौ दायथ' लानांगोन आरो ना। दा बे गथ'नि खायफा आरो बिमा बिफा दङ जेरै जाय गथ'नि मानो गाज्रि हुदाखौहाय गुबुना मा फोरमायना होसेयावबो मा ओ गुबुननि बोसोन बा बुंनायखौहाय खोनन्थानायखौहाय मा ओ दुखु मोननाय बेफोरबायदि आरो दा गावनि गथ'खौहाय ओ बियो गोरोन्थि सान मा होनो माने गावनि गथ'खौहाय बियो फोथायनानै बिदि ओ लासै लासै बिदियावबो मा गथ'फ्रा गाज्रि जालांदों आरो। बेफोरखौ हो होबथानो थाखाय जों गासिबो ओ समाजनि सुबुं फोरोंगिरियानो जा बिमा बिफायानो जा जों नाजानांगोन नङा होमबा? दा सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै होनांगोन बिमा बिफाया मोजां दायथ' लानांगोन गथ'फोरखौ नायनांगोन आरोबाव मा बिदिनो जोङो समाजनि माखासे सुबुंफ्राबो नोजोर होनांगोन आरो। सोर बबेयाव मा खालामदों दा बेफोरखौहाय गथ'फोरनि सिगाङाव जोङो बांद्राय ओ हगारसारना होयोबा बेयावनो गाज्रि माबाया थाङो मा होनोमोनलाय? गाज्रि लामायाव थाङो आरो। दा नोंथांजोंहाय आङो बेखिनिखौनो सावरायबाय दा समाबो जाबायना नोंथां?
औ औ ओ दे दे।